औ नोंथां नोंथाङा माबोरै दं दाासान्दि? आं मोजाङैनो दं नोंथां इसोरनि अनायाव नोंथाङालाय माबोरै दं? आं बेबायदिनो आबादफोर मावनानै दं नोंथां। नोंगौ नामा नोंथां औ नोंथां। आं दासान्दि गोबां आबाद मावो मावनाया। नाथाय बांसिनै नारें लेबु आबादखौनो बांसिन मावो।
अ बिबदिब्ला नोंथाङा नें नारें आबाद मावनानै माबोरै जोब खुंबोगासिनो आरो बेनि मुलाम्फाफोरा मा बेखौ बोरै गायनाय जायो। आंनो एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां। नारें लेबु आबादा जोबोद मुलाम्फा गोनां बेखौ मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो उजि एबा बेनि बिफांखौ खलम होनानै बानायनानै। फुलि खालामनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव बेखौ हायाव गायनो हायो। दा बेखौ उजि खालामनाय होननानै बुङोब्ला बिफाङा लेमनानै बिनिफ्राय गोदान बिफां फुलि ओंखारनाय बेखौनो होननानै मिथिनाय जायो। आरो खलम होनाय होननानै बुङोब्ला बेखौ। गुबै बिफांखौ खलम होनाय बिनि। दालायखौ। दानखानानै सोरगिदिं बेवहाय हा होनानै प्लास्टिक एबा जिफोरजों खाथबनानै दोननाय जायो। बेनि उनाव नैजि थामजि सानसोनि उनाव बे खाथबनाय। जायगानिफ्राय गाजा एबा रोदा ओंखारबोयो। बेखौनो फलंनानै दिहुननाय होननानै बुंनाय जायो दा बेखौ दानस'नानै मोनसे थि जायगायाव गायहैनो हायो आरो मोनसेया जाबाय था ओ नारें बिजौ एबा दाालइखौ दानस'नानै बेखौ मोनसे हायाव गायनाय जायो आरो बिनिफ्राय बेखौ से बोसोरसो दोननाय जायो बिनि उनाव बियो गोदान बिफां महरै बिलाइ ओंखारहरो एबा गाजा ओंखारहरो बेनिफ्रायनो बेयो नारें बिफां सोमजिनो लायो आरो बेखौ मोनसे थि जायगायाव गुबैयै गायहैनो हायो दा गायनाय एबा फुलि बानायनायनि नेमखान्थिफोरा बेबादि दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां बेखौ गायनो थाखाय द' फुट एबा दाइन फुट जान्थायाव लाखिनाय जायो जाहाथे फारफ्रा बार मोननो हायो आरो थांलाय फैलाय खालामनोबो गोरलै जायो थामहिनबा जोथोन लानो थाखाय जोंनो बेबादि जायगा दोननांगौ जायो आरो बेबादि दोनोब्ला फिथाइाबो बांसिन थायनो हायो हायो बेनि उनाव जोङो हासार होननानै होनाय बुङोब्ला रासायनारि हासार नङाबा फेसेव हासार बे रोखोमनि मोननै एबा मोननैनि जायखिजाया मोनसे बाहायनो हायो । रासायनारि हासारा थाबसिनै खामानि होयो फेसेव हासा सारा ना नाथाय लासैसो खामानि होयो नाथाय जोङो फेसेव हासार बाहायनायाव जोंहा रांखावरिनि जेबो खहा जाया गुबैयै गोबोर हासार बेबादि फेसेव हासारफोरा न'फोरावनो थायो रासायनारि हासारखौ खम बिबांनि बाहायनांगौ जायो नङाबा बै नारें बिफाङा थाबै गाज्रि जानायनि खाबु थायो बेनि उनाव जोथोन लानाय हिसाबै नारेंनि दालायखौ फिथाइ थाइनायनि सिगां गेसें खालामनानै लानाय जायो बेबायदि खालामोब्ला फिथाइया बांसिनै थाइनो लायो थामहिनबा फांसे बिफाङाव बेसेबां थायनो खाबु थायो। बेयो फुरायै जाफुंसा सार जायो। दा बेबायदिनो मोनसे समाव दैनिबो गोनांथि जायो। दै जगायनो थाखाय बेखौ पावार पाम नङाबा गुबुन राहायै दै जगायनो हायो। दै जगायनाया जोबोद गोनांथार। मानो होनोब्ला दै जगायाब्ला फिथाइनि दिहुनथाइया जोबोद खम जायो। आरो बेबादि दै होयोब्ला बांसिन मुलाम्फाबो जायो। आरो जे समाव दामा गोबां जायो। बेयाव बांसिनै दिहुनथाइ मोननो हायोब्ला बांसिन दाम आरो बांसिन दिहुनथाय याव फाननो हानायाव नों थाङा गोबां मुलाम्फा जानो हायो। दा नारें आबादनि सोमोन्दै आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।
नोंथाङा दा मासान दासान्दि मा मावनानै दङ? आंबो जे खालामो नोंबायदि आबाद मावनानैनो आंबो जाबबोगासिनो दङ। आंबो बिदिनो लोगोसे मेलायनानै आबाद मावफायो नोंथां। नोंथाङा दा मा आबादखौ बां
आङो दुंनाय
औ नोंथां। नोंथाङा बे आबादनि सोमोन्दै बुंथिनो हागोन नामा?
बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो। आं जुखाम आबादखौ बोरै बोरै गायो आरो बोरै मुलाम्फा खालामनानै ओ न'खर खुंनायाव मदद लाबोयो आरो नोंथां। बे जुखाम आबादखौ ओरैनो बुंनो थाङोब्ला गोजां बोथोरनि समाव खुं ओ गायनाय जायो। जोंनि आसामाव नाथाय बेलेग बेलेग हादर सिं थेयाव मा बोथोरखौ लानानै सोरबा सोरबा मा गरम टाइमावबो गायनाय जा - जायो आरो नोंथां। ओरैनोथ' बे गोजां बोथोरावसो गायो जोङो। बेबायदिब्ला जोंहा जोंनि आसामनि सोमोन्दै आङो बोरै गायनाय जायो बेखौ फोरमायलांनोसै। सिगांग्रो बे मा होनो जुखामा बांद्राय बिदुंनिखौ सहायनो हाया जायो आरो। थामजि डिग्रिनि बारा बिदुंखौ बिखौ सहायनो हाया। बे नि थाखाय बेखौ जोंहा गोजां बोथोराव गायनाय जायो। आरो बेनो बांद्राय बिबांनिबो दै नाङा नाथाय गेजेर गेजेर दै नांगौ आरो। जेब्ला दै नांगौ अब्ला नोंथाङा दै सोनानै होनो नांगौ। बेबायदिनोथ' नोङो नोंहा आ जुखाम मावनो अब्ला सिगाङावनो नोंहा हालौवनानै लाख्रो खानांगोन हालौखा हालौव नानै लादो हाग्रा बंग्राफोरखौ फोसाबदो। बेनि उनावहाय नोंथाङा एसेबां खस्थ' खालामदों नालाय। नोंथाङा बे आबादखौथ' रैखा खालामखानांगोन जिब जुनार रिफ्रायनो जिब जुनार बुङोब्ला बेनोसै जोंना गामियावनो मोननाय मोसौ मोस सौ, मैसो, बोरमा आरो जुखाम आबाद खालामोब्ला मा। गामिनि जिंजों लामाजों थांनाय मानसिफ्रा मालाबा मालाबा सोरबा खावनानै लाङो आरो नोंथां। बेनि थाखायबो नोंथाङा। आबादखौ नोजोर होबाय थानांगौ फिथाइ मोनोब्ला बेबायदिनो जेब्ला नोंथाङा जुखाम आबादखौ गायनोसै अब्ला नोंथाङा हालौवनानै लाग्रोदो हालौवनानै लाखांनायनि उनाव जेब्ला जुखाम आ जुखाम बेगरखौ फोयो अब्ला नोंथाङा बै नोंनि न'नि जुखाम जोलै दोननायखौ बारा गायनाङा नोंथां बारा मोजां जाया। नोंथाङा बै बिगियाननि आदबजों दिहुननाय दखाननिफ्राय लानानै फैनाय फैनांगोन आरो बे दखाननिफ्राय फैनायखौ नोंथाङा फोनानै होदो
जेल्बा सोना नोंथाङा जुदि आबादा गाज्रि जायोब्लाथ' नोंथाङा मानो होनब्ला बुंनोथङोब्ला। दा बे समाव मा खालामनो गांसो रज'यो आरो जुखामनि सेर सेर। बेनि थाखाय गोबां गांसोफोरखौ फुनानै होनांगोन
बेनि उनाव जोहाय जेब्लाहा आरो गिदिरसिन जाबावगोन जेब्ला जुखामा बेसेबांनो गिदिरसिन जालांगोन अब्ला मा बि जुखामनोबो बिराद आदारनि गोनांथि जायो आरो नोंथां। जेरै जों ओंखाम जायो बेबायदिनो जुखामफ्राबो हासार जायो नङा होमबा बेबायदिनो जुखाम थाखाय नोंथाङा होनांगोन नायट्र'जेन फसफरास पटास
बिदि सारनानै होनांगोन आरो नोंथां। अब्ला मा जायो जुखामा गोजौ गिदिर महर लायो आरो। ब्राद गोजौ गोजौ जायो जै नों हाब्बाथाय बे जुखाम सिङाव नोंखौ सिनायलायनाय नङा जुखामानो नोंनिफ्राय गोजौसिन जानानै नोंखौ जुखामाव लाखुमायो आरो नोंथां। बेबायदिनो मालाबा मालाबा गोजां बोथोरनि समावथ' अखा हारा नालाय जोंना आबादा रानजोबो अब्ला बे टाइमाव नोंथाङा पावार टिलारनि एबा पावार पाम्पनि हेफाजाबजों दै सोनानै होनांगोन आरो।
माबानि जुखाम आबादाव बिदि गेजेर गेजेर मोननायनि सिगां खननै खनथामसो मा खालामनांगोन दै सोनानै होनांगोन दैखौबो नोंथाङा इसिबां बुंलायनाय सोनो मोना आरो नोंथां। मा जानांगोन दैखौबो एसे सिदोब सिदोबल' सोना होनांगोन। मानो होमबा बांद्राय दै मोनब्लाबो गासिबो आबादानो गाज्रि जाखायो नङा होमबा? बिदिनो मालाबा मालाबा समाव गोजां बोथोरावबो अखा हायो आरो नोंथां जोबोद अखा हायो ब बोथोरा सोलायबाय नालाय जोंना ग्लबेल ग्लबोल वार्मिंनि थाखायनो जायखौ बुङो बिदुं दुंनाय।
बेनि थाखायनो अखा हायोब्ला मा जोंनि आबाद फोथाराव दु दै थायोब्ला जुखाम आबादाव बे जुखाम आबादनि दैखौ बबेथिंबा बलायना हरनांगोन आरो दानख्लेंना हरनांगोन जाहाथे नोंनि आबादाव गोबाव समनि थाखाय दैया जमा जानानै थाया आरो नोंनि आबादखौ खहा खालामा। बेबायदिनो नोंहा आरोबाव जोंनि जुखाम आबादखौ एम्फौ एनलाफोर जायो आरो नोंथां बेनि बे आरो जुखाम आबादाबो सम सम बेमार जायो।
बि बेमार
इंराजियाव बुङो राजस्त होनो आरो लिप ब्लाइटबो बुंनाय जायो आरो नोंथां। बे जुखामनि बेमार आरो बेजों लोगोसे एम्फौ एनलाफ्राबो जायो आरो नोंथां। बे एम्फौ-एनलाफोरनिफ्रायबो रैखा खालामनो थाखाय आबादखौ जोंहा मुलि सारनानै होनाय जायो आरो बेबायदिनो नोंथाङा आबादखौ मोननो हागोन आरो बिदिनो थाम ब्रै दानसोनि उनाव नों थाङा आबादखौ मोनहैयो आरो नोंथां। जेला आबादा जायो अब्ला नोंथाङा सि जुखामाथ' गोरलै जाग्रोरोना बेनिफ्रायनो नोंथां नोंथाङा फाननो हानायनि अबस्थायाव फैयो आरो नोंथां नोंथाङा जुदि खस्थ' खालामनो हायोब्ला जु
गोरलै गोरलैखौ फानग्रोनानै मा जायो सावनानै फाननो हागोन। बांसिन रां मोनगोन आरो जुखाम गोरलैखौ बेनि उनाव गोरा जुखाम
आरो राहोनानै फानोब्ला नोंथाङा बेसेनखौ एसे खमसिन मोननाय जायो आरो नोंथां। बेनि थाखायनो नोंथाङा गोरलैयावनो जुदि नोंनो खानानै फानोब्ला सावनानै फानोब्ला नोंथाङा बांसिनै रां आरजि